हेलौ औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादों नां नोंथाङाबो आंनिखौ खोनादों
औ औ खोनादों खोनादों
ओ अब्ला औ आयदा औ एसे खोन्थाना होदो नोंथाङा
औ आयदाखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनो हाय आइजें आयलानि सायाव जों सावरायनो सानदों
औ औ जागोन दे
औवा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बर' हारिनि गेजेराव जोङो जोनोमनिफ्राय थै जासिम बाहायनायखौ नुनो मोनो
नंगौ उम
बर' हारिया जेरैबादि ओ संसार जानायाव बायदिसिना नांगौ जानाय आइजें आयलाफोरखौनो जोङो औवानिफ्राय बानायनानै लानो लायो
औ औ
ओ बिदिनो औवानिफ्राय बानायनाय आइजें आइला होननानै बुङोब्ला जों बर' हारिनि गेजेराव गासैबो बिथिंखौनो जों नुनो मोनो अ जेरै बा बिदिहाय ना हमनायनिफ्राय लानानै आबाद मावनाय जि दानाय बायदि बायदि गासिबो खामानियावनो जों औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो
औ औ
ओ बिदिनो जोङो ना हम ना हमनायाव बाहायनाय औवाजों बानायनाय आइजें आइला होननानै बुङोब्ला हा जेरै जेखाय ख एन बायदि बायदि मुवाखौ जोङो मोननो हायो। बिदिनो आ आबाद मावनायाव ओ गोनांथि जानाय मुवा फोरखौबो औवानिफ्राय बानायनायखौ जों सो बर' हारिनि गेजेराव मोननो हायो।
औ औ
आ जेरै ओन मै हुखेन दांखुर बायदि बायदि बिदिनो आरोबाव बर' हार स्नि गेजेराव जि दानायावबो औवान नि आइजें आइला बाहायनायखौ नुनो मोनो। आम गन सि बाललेब बायदि बायदि मुवाफोरखौ बेजों लोगोस थिनो आरोबाव न'खराव बाहाय नाय आइजें आइला फोरखौबो जोङो औवाजों बानायनायखौ मोननो हायो बर' हारि नि गेजेराव
औ ओ
औ जेरै सागं ओम सान सानद्रि अ बेनिफ्राय बायदि बायदि मुवाखौ जों मोननो हायो। नोंथांनि बादिब्लाम माबाफोर ओम आथिखालनियाव सोलायनाय नुदों नामा बेफोरबादि ओ औवाजों गोदो बाहायना बर' हारिया बाहायबोनायनिफ्राय लानानै आथिखालाव माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा?
अ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंना औवा होनोब्लाथ' माने जोंनि माने औवाजों बानायनाय आइजें आला जेनेबा औवाया जोंनि नाथाय गोबां गोहोम खोलैयो नोङा होमबा नोंथां होननाय बायदिनो आथिखालाव माने जोंना आयजें आइ ना बानायनायफोर अरजों जों गोदो गोदायनि आबै आबौमोनानो फोरोंबोनायनिब ओ फोरोंबोनायानो नङा होमबा औवा बा बाहायनाय जेनेबा औवा बैदि औ बेयाव माने एसेग्रां सोलायनाय नुवाखै आरो माने जोंना औवा ओ अब्लाबो गोबां एसे एसेबा एसेबाबो सोलायदों माने जोंना नोंथाङा होननाय बायदिनो औवाजों गोबां आइजें आइलनो हायो जिउआव जेनेबा जों जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम औवानि गोनांथि जायो बे सैथो नोंथाङा होननाय बदिनो। माने जोंना औवाजों गोबां आइला बानायो जेरै जेखाय खबाइ नां ना आबाद मावनायाव बाहायनाय बे हुखेन खादा बिदि जेनेबा सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ लानानै बेफोरखौ बाहाय बानायो बेफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौआ फोरोंबोनायनि ओंखायनो माने न' लुनायफोरावबो जोङो औवाखौ बाहायो नङा होनबा? जों माने आथिखालाव माने जोङो जेखाइ खबाइ संग्राय बि बेफोर न' बानायनाय न' लुनाय ब संनायाव बाहायनाय सागं बायदिसिना बेफोर मैगं खादा बेफोरनि अनगायैबो मानि आथिखाल जों औवा जों बानायनाय नुनो मोनो आरो। माने जोंङो ओ औवा जों आथिखालाव माने जों बेग बानायना जिरायग्रा सियार बिदिनो टेबोल बायदि सिना जेनेबा बिसिनाफोर बिदि बग्रा माने माने जायगाफोरखौ साजाय बानायनायबो नुयो आरो माने बेफोरखौ जों माने एसे सोलायनाय नुदों आरो। आथिखालनि सुबुंफोरा माने बे औवाखौ माने समायखांहोनाय जे समायखांहोनाय बिदि माने बिदि खामानियाव बाहायदों आरो। सिगांनि समावथ' जोङो सिगांनि आबै आबौनि समावथ' जों बेफोरखौ बाहायनाय नुवाखैमोन जेहे थु। बिसोरो माने सोलाय बिदि समायना समायना मुवा बेसादफोर बानायनो रोङाखैमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो माने बेफोर औवाजों बानायनाय जिहेथु आखाइजों बानायनाय जेहेतु बेग बायदिसिना ओम जिरायग्रा सियार टेबोल उन्दुग्रा बिसिना बेफोरदिफोरा माने आरो जोङो माने औवाजों बानायनाय सेन्देलबो नुयो आरो माने। खायफा खायफाया माने बेफोर माने बेसेन गोसा माने बेफोरखौनो जों माने औवाजों नुदों आरो नोंथांनि बायदिब्ला माने माबाफोर रांखान्थि खामायनो हायो नामा
औ जोङो ओ नुनो मोनो जे औवा औवाजोंबो जों बायदिसिना रांखान्थि खामायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाइ हेबनानैबो बेफोरखौ फाननानै जों रां खामायनानै नखरखौ सुंथानायखौबो बर' हारिनि गेजेराव नुनो मोनो औ लोगोसेनो ओ आथिखालाव जोङो ओ औवाखौ बायदिसिना ओ दालाल न' लुनायफोरावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेनो औवा होननानै बुंब्ला औवाया जोंनो गासैबो माने सोरगिदिं जोंनि थाखाय जोबोर गोनां होननानै जों बे बर' हारिनि गेजेराव माने बेफोरनिफ्रायनो फोरमान जायो आरो
ओम जायो जायो
बिदिनो ओ औवाखौ ओ बर' हारिनि गेजे गेजेराव माने गासै निबो न'खराव माने दङ होननानै जोंङो मोनथिना मोनो आरो बे फोरनिफ्रायनो बि-बिसोर रो नांगौ जानाय मुवाखौ बानायो लोगो सेनो गावसोरनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय रांखान्थिनि गोनां जानायावबो बेफोरखौ माने आ फानना रां नुनो मोनो ओ लोसेनो नोंहा मा बुंनो बियो जेरैहाय ओ अवनि बिसिना जग्रा मासि आंगा बेबायदि बारायनानै गावनि न'खरखौ समाय होनायजों लोगोसेनो बेफोरखौ माने बा बानायनानै बेफोरखौ फाननानैबो रां खामायनानै न' खरखौ सुंथानायखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव नुहुरो आरो
नुयो नुयो ओ
अ बिदिनो ओ आरो बाव ओ जेरैबादिहाय आथि खालाव ओ गोदो आथिखालाव जोङो आरो बाव नुनो माइ दोननो थाखाय बाख्रिनि अनगायैबो दुलि बायदिसिना हेबनायखौबो जों नुनो मोनो आरो औवाजों हेबनायखौ लोगोसे आथिखालाव गोबां मानसियानो एन पांखा बायदि बाहायोब्लाबो ओ औवाजों बानायनाय गिसिब बाहायनायखौबो जों नु नो मोनो औ नोंथांनि बादिब्ला आथिखालाव बेखौ बाहायनो बर' हारिनि सुबुंफोरा बाहायनो गारदों ना गारदो नामा
आंनि बायदिबो जेनेबा जों खोनादों नुनो मोनोदि जोङो बर' सुबुंफोरा माने बेफोरखौ बाहायनो गाराखै माने गोदो गोदाय खम जेनेबा गोदो गोदाय बिदि ओ जेनेबा जायफोर संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाइ बेफोरखौल' बाहाय दोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि अनगायै बांसिन बाहायनायखो नुनो मोनदों आरो आथिखालाव माने बाहायदों जे माने गेजेर समाव जोङो बेफोरखौ बाहायदों बाहायनाया खम जादोंबाबो आथिखालाव बाराय फिनबाय आरो माने बेफोरनि बाहायनायखौ माने आ थिखालनि सुबुंफोर बेखौ औवाजों बायदिसिना गोबां गोबां दिजाइननि गोबां रोखोमनि जेनेबा महर होनानै बानायफिनदों आरो माने। आथिखालाव माने औवाजोंनो गोबां दिडिजाइन डिजाइन नि माने न' बानायो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायो जिहेथु जेरै जेरै आंनि जे बेग बेग बानायनाय जेनेबा सियार टेबोल मासि आरांगा नोंथांमोना बिबायदि बिसिना गोदान गोदान एसे बानाय फिनदों आरो माने बेफोरखौ जोंनि माने बेफोर आरो बिनि अनगायैबो माने जोङो नख न'खराव साजायग्रा बाजायग्रा जिहेतु जोङो इन्जुरफोराव साजायो बेफोरखौ माने बायदिसिना बा दोनग्रा बायदिसिना माने साजायग्रा मुवा बेसाद दोनग्रा बेफोरखौ जों माने औवाजोंसो बानायसिननाय नुदों आरो माने मोजां मोजांनो औवानि औवाजोंसो बानायनाय गोबां आरो बांसिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन माने समायना महर होनानै माने बायदिसिना आगर होनानै माने बेफोर बानायसिननायखौसो जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिथ' जेबो जेनेबा उम जोबबोनाय नुवाखै। नुवाखै खम जाबोनाय नुवाखै माने बेफोर बाहायनायखौ माने बांसिननिफ्राय बांसिन आरो बे बे फोरनि माने बेफोर जाय जिफोर जों औवाजों मुवा बेसाद बानायो बेफोरखौथ' जों गासिबो सुबुङानो रोङा नङा होनोब्ला गासिबो सुबुङानो रोङा। जेनेबा संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबायखौ गासैबो सुबुङानो रोंगौब्ला माने माखासे दिजाइन माखासे समायना आगर गोनां मुवा बेसादफोरखौ बे बायदिसिना‌ सियार टेलखौ माने रोङा आरो बेनि थाखायनो माने बेफोर माने आरो जिहेथु एसे खस्थ'बो नांगौ नङा होमबा बेफोर बानायनायावहाय जोंना। औवाखौबो। माने गोबां औ। बिदि गोबां जेनेबा एसे खस्थ'बो नांगौ बिनि थाखाय बेफोरनि बेसेनाबो गोसा गोसा बेसेन गोसा जिहेथु बेसेन गोसा जाबाय जिहेथु जायफोर माने औवानि बेफोर फालांगि खालामग्रा। माने बेफोरो माने रांखावरिबो खामायनो हायो आरो बे औवानि गेजेरजों माने औ जिहेथु बेखौ जोंना आथिखालाव जोंना औवानि फालांगिबो नुनो मोनो नङा होनबा। औवानि फालांगि खालामनाय औवानि आबाद मावनाय जेनेबा औवा बागान बानायनाय बेफोर नुनो मोनो आरो जिहेतु बे औवाखौथ' जोङो इसेबां खस्थ'यै खालामनााङा नङा होमबा गायनानै दोनब्लानो दैमा जिंफोराव अबेबा हाब्रां जायगाफोराव
औवाखौ आरो बायदिसिना जेनेबा सान्दुं गोसानिफ्राय